अ नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे।
अह दे जोंनि बर'फोरनियावहाय जोङो मा मुलि मुलि हारिनि जेरै बिफां लाइफांफोर दं बेफोरनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हायो नोंथां दा जोंहा मुलि हारिनि लाइफांफोर होननानै बुङोबा गोदोनि सुबुंफोराथ' बांसिन जोंहा मा बिफां लाइफांनि बेन्दों बेनला, नङाबा रोदाफोर एबा बिलाइफोर बेफोरखौनो बांसिन मुलि महरै बाहायोमोन आरोना। मानो होनबा गोदोनि सुबुंफोरा बिदिनो हाग्रा बंग्रा बिदि हा हादानबारियावसो रायजायोमोन नङा होमबा नोंथां? ओमफ्राय खोनादोंना औ ओमफ्राय बे समावहाय मानि बांसिन बिसोर मुलिखौनो मोनामोन आरो माने डक्टरनि खाथियाव फैनो थाखाय बिस्रा मा मोजां राहा गैयामोन नालाय ओंखायनो बिसोरो मा बेन्दों बेनलाखौनो मुलि महरै बाहायोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा। ओमफ्रायहाय बिदिनो सोरबा गोदोनिहाय बिसोरो माखासे बेरामफोरखौहाय बिसोर बेनदों बेनलाजोंनो फाहामथाय लायोमोन आरो। बिसोर बे फाहामथाया जेन'बा फाहामथारनायनि बिदिबो नङा माय दसे सम डक्टरनि खाथिसिम थांनो थाखाय बांद्राय सानायखौ एसे खमायनो थाखाय दबथायनो थाखायसो बेखौ बाहायनाय जायो आरोना आरो बु बांसिनानो गोदो डक्टरनि खाथियाव फोखायामोन बेफोर बेन्दों बेनलाफोरखौनो जालाबायनानै दौलाबायनानै दोनोमोन आरो सोरबा लोमजायोबा बेमार आजारफोर जायोब्ला। गोबां लाइफांफोरा जोंखौहाय बेफोरबायदि माखासे बेरामनि ओमफ्राय जों ओ जोंखौ मदद खालामो, खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ? नोंथाङा खोनादोंना? औ ओमफ्राय माने गोबां माखासे बेरामफोर जायो जोंनि देहायाव नङा होमबा दसेनो जाब्रबनाय बेफोरबायदि गोबां बेरामफोर दं। जेरै जोंहा माखासे मालाबा समाव गुजुबाबो जोङो एकदम मुलि जाबाबो जों गुजु गाथारा जायोना डक्टरनि खा थियाव थांनानै मुलि जाब्लाबो जोङो फाहामथायखौनो मोना। थिग बेबायदि जायोब्ला जोंहा मा खालामो होनो जेरै थुलुंसियाथ' बयनिबो न'खराव बांसिन थाखायोआानो नङा होमबा थुलुंसिखौ ओमफ्राय बे हाग्रायाव रज'नाय मोनसे खांसिया होननाय नङाबा खानसिंसाबो होनो बिसोर मोननैखौ मा सिफ्लेनानै बेवहाय मा बेरे मोदैखौ एसे जोङो होनानै होनांगोन आरो लुनानैहाय ओमफ्राय बेसोरखौ जोङो सिफ्लेनानै लोङोब्ला बै समनि माखासे गुजुनाय बेरामफोरा गायो होननानै बुंनो हायो आरो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा उदैयाव माखासे बेरामफोर सोमजियो बेखौबाबो बेयो मोजां खालामो होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो माने गो नि सुबुंफ्रा बेखौ बाहायोमोन आरो मफ्राय आरोबावबे बेबायदिनो जोंहाथ' गोबां बेरामफोर जायो जोंनि देहायाव लोमजानाय साजानाय जेरै बांद्राय लोमजानानै मानसिया दुरबलथार जानानै उनाव एसे हाम होङोब्ला जोङो बेनो मा खालामनानै होयो उसुमै एबा जारि बेखौहाय जोङो बिनि बिलाइखौहाय जोङो खानानै दाउ बेदरफोरजों दाउ फिसाफोरजों रोसि फुदुंनानै होयो सौखा बुरै गरसे गरनैफोर होनानै जोङो बेखौ फुदुंनानै होयोब्ला लोमजानायफोरा थाबैनो राखङो नङा होमबा। बेफोरबो जोंनि माखासे देहानि जौगानायाव बा गोख्रों खालामनायाव मदद खालामो आरो। दा जोङो बांद्राय दुरबलथार जायोब्ला जों बेफोरबायदिखौ जानो नांगौ। आरो होमबानो जोंहा मा मोजां थाबैनो राखाङो आरो आरोबाव जोंहा बेबायदिनो मालाबा समाव बे बिदिनो उदै सानाय खिनाय बेफोरबायदि बेराम जायो नङा होमबा बेफोरबायदि बेरामाबो बांद्राय जेन'बा डक्टरनिजोंबो हामा हामा जाबाय थायोब्ला जोंहा मा सफारि बिलाइ बिजौ गोरलैया बेखौहाय जोङो सिफ्लेनानै संख्रि एसे होनानै जोङो बेनि बिदैखौ खौबो लोंनो नांगौ आरो हबा जोंहा मा मोजां जायो आरो खिन्थु बिसोरो लाइफांफोरा थारैनो जोंनि बेरामखौ मोजां खालामनायाव हेफाजाब होयो आरो जोङो गावनो गाव जानानै नायोब्ला जों गावबो मोनथिगोन आरो आरोबाव जोंहाथ' गोबां उन्दैफोरनाव बेमारखौ बांसिन जानाय नुयो जेरै हासु मुथ्रा बेराम होननानै बुङो नङा होमबा बेफोर आरो माने उन्दैफोरनाव बे बांसिन जायो माने उन्दैबाबो एसे देरजासिमबाबो बे माने हासुयो आरो माने बिसिना हासुयो खिनथु बे थाल मोना ओमफ्राय माला माला हासुयो बिदि थाल मोना आरो बे मोनसे बेरामसो दा बे बेरामखौ होखारनो थाखाय जोंहा मा खालामनांगोन। मोनसे फाथो गाजा होननाय मोनसे लाइफां दङ बे फाथै गाजा लाइफां बिफांनि बिलाइखौ जोङो सिफ्लेनानै बा देग्लिनानै बिनि बिदैखौ जोङो सरनानै लोंनांगोन आरो सेबनानै बे फाथै गाजायाखौबो जों गावाबागाव न'फ्राव जों गायनानै लाख थारनांगोन बेयो गोबां खामानियाव होयो आरो फाथै गाजाया उदैनि माखासे बेरामफोरखौ फोसाबनायाव बेफोरावहाय बे बिलाइआ जोबोद मदद खालामो आरो बेनिखायनो जोङो बेखौ गायनानै लानांगोन आरोबाव जोंहा मोनथिनो हाबावो जे खिफि लेवा होननानै बुङोना जेखौ बेफोरनि बेन्दों बयबो जानांगौ आरो मानो होनबा जोंहा उदैफ्राव बायदि रोखोमनि बेमार आजार जमा जानानै थायो बेफोरखौ जोंहा फाहामथाय लानोबब्ला बेफोरखौ जानांगोन आरो माना मुनि बेफोरखौ माना मुनिखौथ' जोङो माइ हागोन थांबा दुब्लि बारियाव मोनो बे माना मुनिखौबो जोङो जाखाथारनांगोन आरो। बोसोराव जोङो खनसे खननैब्लाबो जोङो जानांगोन मानो होनब्लाबोयो उदै सानाय बा उदैनि माखासे बेरामफोरखौ बे गैया खालामो आरो आरो जोंनि माखासे थैफोरखौ थै गाज्रिफोरखौ बे साफा खालामनानै जों मा गोदान थै जगायनानै होयो आरो ओंखायनो जोङो बे माना मुनिफोरखौबो जानाया गाहाम जोंहा जाथारनांगोन आरो बिदि ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां बेमारफोर जायो जोंनि देहायाव मेलेरिया बेरामफोर जायो नङा होमबा बेबायदि फिलौ उन्दैफोरावथ' बांसिन जानाय नुनो मोन लोमजानाय बेफोर माखासे बेरामफोरखौ होखानो जोंहा माने सेवालि सेवालि बिलाइखौ जोङो होनांगोन आरो बे सेवालि बिबाराबोथ' जाजायो नङा होमबा। दा बे सेवालिनि बिलाइखौ जोङो जानांगोन आरो बे सेवालिनि बिलाइ जायोब्ला जोंहा माखासे जोंनि देहायाव मेलेरिया बेराम जायो जेरै उदैनि बेरामफोर फिलौव जानाय बेफोरो हामो आरो दा जोंहा बेनिफ्राय मोनथिनो हायो जोंनाव माखासे बेरामफोर जायोब्ला जों बेफोरखौ फाहामथाय लानो हायो आरो जोंहा माखासे जे हाथाइनि बेरामफोर जायो हाथाय सानाय बेफोर बेमारफोरा जोंहा मा सामब्राम गुफुर आरो मा होनो थाव गोथां एसे हालदै एसे बेफोरखौ जोङो सिफ्लेनानै मोजाङै सिफ्लेनानै बे हाथायफ्राव जोङो फुननानै लायोब्ला सागानायखौ मोनो आरो बे दसे समनि थाखाय सागानायल' होननानै जोंङो मिथिनो हायो खायफा जोंना फाहामथारोबो आरो दा नोंथाङाबो फंनैसो माबाफोर सावरायनो सानदों नामा
औ औ आङो फोरमायनो सानदों जोंनि जेनेबा दा जोङो जोंनि लाइफ जोंनि थांनानै थानायावहाय जोङो माखासे मेदिसिन थिनफोर मुलिफोरखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो मोनो बेफोरनि गेजेराव आङो बुंनो सानदों जेरै जोंनियावहाय उम जोंनियाव बांसिन जेरै उदै सानायफोर जायोबा जोङो जेरै एखमबा मुलिफोर हैैफ्लाबाबा बेखौ साखा होनो थाखाय जोङो सफारि बिलौ बिजौफोरखौ जेरै सफारि बिफांनि देन्था गोरलै जेरै बिलाइ खिलिजेननाय बेफोरखौहाय जोङो जायोब्ला जों उदैफोरासो जोंनो फोथायो आरो जोंङो सिगां समाव सिगां समावथ' जोंनि सुबुंफोराहाय डाक्ट डक्टरफोरनावहाय थाङाामोना जेरै गाव वनो जेरै सौखा बुरिफोर बानायनानै जेनेबा माखासे जारिनानै बेफोरखौहाय जोङो जेरै अयफा अजाफोरनाव जारिनानै जोङो फोथायोमोन आरोना खिनायफोर जायोब्लाबो जोङो जोंनियावनो जेरै मिथिंगायाव मोननाय माखासे बिलाइफोर बेफोरखौ जायोबानो जोङो खिगायो बिदि होननानै जोङो फोथायोमोन आरो सिगांनि समाव जोङो मुलिफोरखौनो जेरै दस्रा मुलिफोरखौहायनो जोङो फोथाय बाहायामोन आरो जोङो जोंनि बांसिन खियोब्ला बेफोर खिनाय जायोब्ला जोङो जोंनियावहाय जेरै थजौ थाइजौनि जेरै बिगुरफोरखौ सैनानै सोमनानै लोङोबा जोङो खिगायो होननानै जोङो फोथायो आरोना बेनि अनगायैबो जोंनाव दङ जेरै निम बिफां बे निम बिफांखौहाय जोङो जोंनि मा आलु मु जेरै सि्थरफोर जायोब्ला माबायो जायोब्ला बेफोरनिफ्राय हामनो थाखाय जोङो जेरै जोङो एवना एसे गारायफोर जायोब्ला जोङो बेफोरखौ एवनानैहाय गोरान खालामनानैहाय बे गारायाव सारनानै होयोबा जोङो रानो होननानै फोथायो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो निम बिफां निम बिफांनि गेजेरजोंनो जोङो जेरै दुगैयोब्ला गोबां मानलु मानला जायोब्ला बेफोरखौ रुनानै दुगैयोब्लाबो जेरै बिनो बेरामनि मानलुनाय फ्रा गायो होननानै जोङो फोथायो नाथाय बेनि अनगायैबो जोंनियाव दंबावो जेरै साफोनफोर दिनै आथिखालाव दा सिगांनि समावथ' बेफोर साबोनफोरखौ बाहायामोन नाथाय आथिखालाव बेफोरो बे निम बिलाइनि गेजेरजोंनो जोङो जेरै माखासे साबोन आरो मोखाङाव फुनग्रा जेरै फेसवास फोर मोखांनि सिथुरफोरखौ हानो थाखाय जोङो मोखाङाव फुनग्रा फेसुवाफोरखौ आथिखालाव दिहुननाय खौ नुनो मोनदों आरो जोङो दा जोंनि थिं गोबां सुबुंफोरानो जोङो बेखौ बाहायो आरो नेम बिफांखौबो आरोहाय
नि अनगायैबो जोंनियाव दंबावो जेरै ओ मानसिफोरा जेरै गोबां बेमार आजार जेरै जोंनियावहाय सान्दुं नांनाय जेरैबा आमाय मोननाय बेखौबो नां नाङोना जोङो गोबां सान्दुंफोर थाबायग्रा बेफोरनिफ्राय बेफोरखौ जोङो बारग'नो थाखाय जोङो पेनेल खुगा होननाय बिफां दं बेखौ गानोब्ला जोङो सुबुंफोरा ओ सुबुंफोरा जोङो बेनि उन्दुनो ओंखारनाय बेमाराहाय खारो होननानै जोंनि सुबुंफोरा बेखौ फोथायो आरोना गाननानै उन्दुयोब्ला उन्दुनाय समाव आरो बिनि बिलाइफोरखौ सिफ्लेनानै खर'सेायाव दोनोबा बेनि उन्दुनायाव ओंखारनाय बेमारफोराहाय उन्दुनो ओंखारनायफोरा खारो होननानै जोङो फोथायो।
बिनि अनगायैबो जोङो जोंनियावहाय जेरै मानिमुनि बिफां मानिमुनि बिफाङाहाय जादों मोनसे बियो माबा दुब्लियाव मोनो आरोना मानि मुनि बिफाङा जाहै फां मोननै जादनि थायो जेरै फिसा आरो गोरलै मानिमुनिखौ जोङो दोरोङारि मुलि हिसाबै गुवारै बाहायनाय जायो आरोना बेखौहाय बियो देहाखौ थाजिम आरो फाहामथायारि खालामनायाव बायदि गुन फोरनि थाखाय बेखौ मिथिनाय जायो आरोना बेखौ सरासनस्रायै मै गं जेरै ओ जोङो
माखासे दाउफोर बिदै लोंनायाव जेरै गगा मोननाय लोमजानाय एसे ख्रुब ख्रुब मोनोबा जोङो दाउ फोरजों नाफोरजोंहाय ना गोरानफोरजोंहाय बेखौ बिदै लोंनानै लोंनाय जायो आरो ना बा ओ बेफोरखौ लोङोब्ला जोंनियाव उदैयाव ओ मोजांबो जायो आरो बे बिलाइखौ जायोबा जोंनि थै सोदांग्रा गुनफोरा मोजां जायो होननानै जोङो मिथिनाय जायो गासै सावस्रिफोरखौनो मोजाङै लाखिनायाव मदद खालामो आरो मानि मुनिफोरा बेनिखायनो जोङो जानांगौ आरो गोदोनिफ्रायनो जायो आथिखालावबो जोङो मानि मुनिफोरखौहाय ओंख्रि जानायफोरखौहाय नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो जोंनियावहाय जेरै गुजुबा माबाबा थाखाय जोङो मा खासे सौखा बरि होनानै जोङो मानिमुनि ओमफाय जोग्लावरि बेफोरखौहाय जोङो बिदै जेरै ना दाउ बेफोरखौ होनानै जोङो बिदै लोङो आरो। बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंनि देहाफ्रा माखासे लोमजानाय एसे सानाय सुनाय ख्रुब ख्रुब मोननायफोरा खारो होननानै जोङो फोथायो आरो। बेनि अनगायैबो जोंहा दङ थुलुंसि थुलुसि बिफांखौथ' जोङो बयबो मिथिखायो जोंनियाव बाहाय जानाय मोनसे बिफां बेबो जोङो बेफोरखौहाय फुजा होनायफ्राव जेरै दै सान्थि सारनाय प्रसादखौ लगायनाय बेनि अनगैबो जोङो थापिसफोर गायोना बेफोरखौ सोंमयावबो थाखाय जोङो बे थुलुंसिखौ बाहायो बेनि अनगायैबो जोङो ओ जोंनि लोमजानायफ्राव जेरै गगा मोननाय गुजुनायफ्राव जोङो बेखौहाय बेरे मोदैफोरजों सिफ्लेनानै लोङोबा जोंनि गारामाफ्रा मोजां जायो होननानै बुङो आरोना जोङो थुलुंसिफोरखौ ब्लाड प्रेसारफोर जानाय बायदिसि बिदिफोराव जानायाव गगा मोननाय गुजुनायनि अनगायैबो जोङो बे थुलुंसिखौ बाहायो आरो ओं बिनि अनगायैबो जोङो गोरलै गथ'फोरखौ जोङो थुखैयोना बेनि थाखायबो जोङो मुलि जेरै गथ'फोरखौ जेबो दाजाथों होननानै जोङो गथ'फोरखौहाय गाइखेरजों थुखैनायावबो जोङो बेखौहाय बाहायो आरो। ओ आमलाय आमलाय फिथाइया जोंनि मुलि हिसाबै जोङो बेखौ बाहायो आरोना जोङो जेब्ला गेसफोर जायोब्ला जेरै उन्दैफ्रा बारा हजम जायाब्ला जोङो बे आमलायफोरखौ जायोब्ला जेरै आमलाइफोरखौहाय जोङो बिदै बिदि बानायनानै दोनै ना फिमला फिथाइफोरखौहाय जेरै भयेमफ्राव सोनानै बेनिनो जों बिदै जायोना बेफोरखौ लोङोब्ला जोंनियावहाय देहाफ्रा